हेल'
हेलौ
अ खोनादों ना नोंथां
औाव कान
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो जायो
आं दा बर्थमान ओरैनो दंलाबायो
अ नोंथां ओरैनो दंबा आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन आरो
आदसा माइ दाननि सायाव सरायनो नागिरदों नोंथांालाय माइदनि सायावसो सावरायखानायमोन नोंथालाय
आयदाया जाहैबाय अमा फिसिनाय नि सायाव आरो
फिसियो माबोरै मायो इदि आरोना।
औ औ जोंनिया मानो अमा होनना बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि फेभरेट बेद'रखा नङा होनबा नोंथां?
अमाया
औ जोंनिया माने आरो न'खरफ्रोमबो जोंनिया बर' न'खरफोराव माने अमा फिसिनाया बयनिबो न'खराव थाखायो। ओ सोरबा बिदिनो मासे मानै फियो सोरबा बेबायदिनो एसे बुरजायै फियो। नैबेफोरनि सायाव सावरायनोसै ओ जोङो फार्स्टावहाय माने अमाखौ जोङो बायनानै लाबोनाय जायो आरोना नोंथां। साननानै ला जेनेबा अमाया जोंनिया ओ बा रोजा लाय नङा होमबा नोंथां मासेयावहाय ओ बेबायदिनो बा बेखौहाय ओ दाइन मास बा गु मा
हेलौ नोंथांनि माथोखो खोनानाय जायासै माथो? अ